नोंथाङा मा खालामदों दायो?
अ आं जिरायनानै दङ।
ओं आंबो बिदिनो। जिरायनानैनो दङ। दे होमबा जों। जोंनि बर हारिनि। गायनाय फुनाय।
औ
रायज्लायनोसै नामा?
औ दे जागोन।
नोंथांमोननिथिंबोथ दैलां बोथोराव माइ गायखायो नङा होमबा?
औ
औ दाथ। दैलां बोथोर फैलायबाय नालाय। ओंखायनो जों जोंनि बर'नि एसे गायनाय फुनायनि सायाव एसे रायज्लायनोसै आरो दा माइ गायनाय होनबा माने सिगाङावनो जोंनि आबादारिफ्रा
औ
गावबा गाव हाखौ माने रेडि खालामनानै लायो नङा होमबा। बेयाव माइ गायनो थाखाय दैज्लां फैबाथाय। खोथियाफोरखौ फोनो थाखाय रिदि खालामनानै लाग्रोयो दा। बे खोथियाखौ जोंनि थिं। माबोरै फैयो होनबाथाय माने जाय माइ जोलै दोनोना माइनि जाय माइखौ गायगोन औ बे खौ माने जोंनिथिं इदि खालामो माने ओ गाबोन फोगोनबा औ दिनै बायदियाव औ दिनै बादिनिफ्राय सोमनानै दोनबाय औ जेब्लाय एसे गाजा बेेरबाय बे बेखौ बोखारनानै जे जायायाव थाग थियारि खालामदों फोनो थाखाय बेयाव फोनाय जायो आरो दा नोंसिोरनिथिंबो बिदिनो ना
औ नंगौ नोंथां जोंनि जाबो बिदिनो खालामो सोमना दोननानै बेखौ फुख्रिफ्राव जेब्ला गाजा बेरोना बेवहाय अबानिया बेखौ फैयो आरो बिदिनो खालामो
दा बिदिनो दा बांसिनै माइ गायजानाय हिसाबै जोंनिथिं बुंनो थाङोबाथ' गोदोनिफ्रायनो गायबोबाय थानाय बे माइ आइजं माइ बेजों लोगोसे रनजित
औ आं आयजंखौथ' खोनाफेराखैमोन दिनैसो खोनाबाय
आइजंखौ मा होनो माइसालि माइखौबो होनबाय बेनो आइजं जोंनिथिं। फ्राय आइजंखौ बांसिन बाहायो बेखौ माइ सालिबो होननानै बुङो जायखौ।
औ बुंनायाव जाय जायगा लाना जायगा एसे दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन जायो नालाय।
आरो बिदिनो रनजित माइ
औ जोंनि जायगायाव रनजितखौ गायनायखौ बांसिन नुयो आरो आं।
आरो बिदिनो थाबाय न'खराव जानो थाखाय माइब्राफोरबो गायो एसे बेबो माइब्रायाबो जोसाबो गायो औ दा बिदिनो नोंथांमोननिथिंबो बेफ बेखौनो गायखायोना।
औ बेखौनो गायो जोंनि जायगायावबो।
अ आरो आथिखालाव नुनो मोनदों गोबां बिगियान आदबजों खालामनाय माइ जोलैफोर दङ नङा होमबा? जाय आ माने पेकेटाव फोयो बेफोरखौबो जोंनि आबादारि फोरखौ गायनाय नुदों खिन नाथायब्ला माने जाया गोदोनिफ्रायनो सलि बोनाय जोंनि जेरै माइ सालि माइ रनजि माइ अब्लाबो बे फोरखौ जोंनि आबादारिफ्रा गारनो हायाखै आरो। दा बेफोरखौ गायनाय नुयो आरो दा माइ गायनो होनबाथाय जोंनि आबादारिफ्रा गिबियाव हाखौ
औ एव औ गोदोथ' औ ओं गोदो नांगोलजों गोदो बांसिन बांसिन मानसिफ्रानो मोसौजोंसो जेनेबा हालेवनायखौ नुयोमोन। आरो नांगोल लानानै दाथ' गोदान मुगायावहाय ट्रेक्टरजोंसो एवनायखौ बांसिन नुनो मोनो।
औ नंगौ।
बिदिनो ट्रेक्टरजों एवनानैसो गायनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो गोबां माने खम बिबांखौ नुनो मोनसै न'खराव मानो होनबा मोसौफोर गैला नालाय। मोसौफोर लानाय फ्रा एसे खम जाबाय। आरो मानसिफ्रा बेस्थ' थाया एस से गावबा गाव खामानियाव मुखुब जानाय फ्रा एसे बारा जाबाय ओंखायनो माने समजों खारफानो थाखाय जाय ओ माने जाय खायदाजों आबाद खौ मावबा बेबायदिनो खामानिफोरखौ फोजोबनानै लानो हागोन। बेफोरखौ आबादारिफ्रा साननानै दा दङ' जोंनि थिं दासिमबो नुयो नुनाया मोसौफोरजोंबो हालेवनाय। ओमफ्राय अब्लाबो माने बांसिनै नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि बिदिनो ट्रेक्टरजों हालेवनाय बेफोर खौ नुयो ओमफ्राय दा गोबां रोखोमनि माने आथिखालाव गोदान गोदान माने बिगियान आदब ओंखारदों जेरै गोदोनि समाव आलि दाननाय होननानै जाय खौ बुङोमोन ना औ खदालजोंनो जोंनि आबादारिफ्रा बेखौ दानोमोन औ दा ना थाय आं नुदों आथिखालाव माने बेखौबो ट्रेक्टरफोरजोंनो आलिखौबो दानहोनाय बेखौ नुदों आरो हालेवनाय जों लोगोसेनो आलिखौबो दानफालाङो आरो ट्रेक्टरफ्रा ।औ बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि जायगायाव दा माइ गायनाय होनोबा नोंथांमोननिथिंथ' हिनजाव मानसिफ्रानो बांसिन गायोना गायनाय फुनायफोरखौ
औ जोंनि जा हिन्जावफोरानो गायो ओमफ्राय आरो बिदि जोंनि जा खोथियाखौहाय माने हौवासाफोरासो फुयो आरो बिदि नोंसोर जालाय नों थां
थारैनो नोंथांमोननियाव आं एसे आलादा रोखोमै खोनाबाय। जोंनिथिं नायबाथाय माने जोंनिथिं नुनायाव हौवा मानसिफ्रा बेफोर खामानिखौ मावनायखौ नुवा। सोरबा बायदिया न'खरनि हिसाबै हेफाजाब खालामो । नाथाय बांसिनै हिन्जाव मानसिफोरखौ नुयो आरो खोथिया फुनाय बेफोर खामानि खौ हिनजाव मानसिफ्रानो फुनाय। ओमफ्राय गायनाय स मावबो हिनजाव मानसिफ्रानो बांसिनै गायनाय हौवाफ्रा गासैबो रेडिल' खालामना होयो। थियारि ल खालामना होबाय बा खोथियाफोरखौ रोगाना होबाय
औ जोंनिया हौवासाफोरा औ खोथियाखौबो फुनानै माने रोगानानै होखानांगौ आरो
औ जोंनिया माने बिदि नङा जोंनिया एसे गुबुन रोखोमै माने गाबोन बायदियाव गायनो बा समफोर गायनो बिदिबाथाय माने साननैसो सिगांनिफ्रायनो खोथियाफोरखौ फुनानै रेडि खालामनानै थाग थियारि खालामनानै ला नायखौ जों नुयो आरो जोंनि जायगायाव माने ओ खोथियाखौ फुबाय साननै सिगां फुखाबाय बिसि बां नांगौ ओमफ्राय गोबां बेबायदिनो गोदोनियाथ सानसेयाव एसे एसेल माइ गायनायमोन नालाय सानै साथाम मानसिफोरजोंनो गायोमोन नाथाय दानि नुनायाव नुदों माने खनसेयैनो गोबां बिघा हाबाबो जि बिघा गाहाम हाखौनो खनसेयैनो गायनाय आरो बेखायनो जोंनि थिं माने बि खौ मा खालामो साननै सानथाम सिगांनो फुबाइ दैयाव दोनबाय बेफोरखौ दै सोनानै आराम दैयावनो दोनथबाय जेन राना ओमफ्राय बेखौनो गायबाय आरो माने खनसेयैनो बिदिनो गोबां मानसिफोरखौ खामला हाजिरा लानानै गायबाय आरो हालौनायाबो नोंथां बुंनाय बायदिनोखा ट्रेक्टरजोंसो हालौवनाय नालाय गोबां बिबांनि हाफोरखौ माने थियारि खालामनानै होनो हायो बेखायनो गोबां हाबाबो सानसे बा साननैफोरजोंनो गायखांनाय जोंनि थिं बिदि मावो आरो।
औ नोंसोर औ जोंनि जाबो बिदिनो गायो जेरै नोंथाङा बुंदों एओरैनो बिदि गायो आरो।
औ नंगौ।
नों नोंथांनि जा हाजिरानि दामफोरा बेसे ओरैनो गायनायनि दामफ्रा?
ओरैनो गायनायनि दामफ्राथ' सिगाङाव गोबां बिबांनि खममोन नाथाय थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय बा एनि एसे सिगांनि बोसोरफोरनिफ्राय खोनादों माने हिन्जावसाफोरनि गायनाया दा खमैबो ब्रैजौसो थांबाय खोमा सानसेबा।
अ जोंनिजा नोंथांमोननिसाय एसे खम आरो थामजौ बा थामजौ बाजि बिफो
औ नंगौ नाथाय जोंनिथिं मावलायग्रा खमसै नालाय गोबां बिबांनि आजिखालि मावग्राफ्रा खम जाबाय बे ओंखायनो बिसोरनि माने गोनांथिया बारा जालांनायखाय दामा गो गोसा जालांबाय आरो
औ जोंनि जायगायाव बिदि आरो बिगा सिस्टेमसो गायो नालाय प्राय मानसियान कामला बुङो जायखौ जोंनि जा बेखो उम
दा जोंनिथिं बिदिसिस औ बिदि माबाया फैथ'वाखै जोंनिथिं जोंनिथिं ओरैनो दिन हाज जिरा आरो सोरबा आदा बेलायाव हायोबा बियो नैज जौ मोनलांगोन आरो सानसे गायनांगौ जायोबाथाय बियो ब्रैजौखौनो मोनलांगोन आरो साबाबो, गासिबो दा आरो आबादारिनि थाखाय मोनसे जुदिबा रंजानाय जायखौ होनो नांगोल जां लास्टाव औ बेयावथ' औ जोबोर रंजानाय जायो माने सासे आबाद दारिनि थाखाय ओ जों सासे आ आबादारिनि थाखाय बेयो मोनसे रंजानाय सान आरो हाबाय नालाय माइ गायनो। गोबांथार हामोन बेखौ गायनो हा बाय दा बेयाव जानाय लोंनायबो खा
औ जोंनिजा थेवबो बिदि नांगोल जांख्राखो जानाय नुवाखै आरोना दिनैसिम।
जोंनिथिं दाबो खालामो आरो बेयो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि थाबोनाय मोनसे औ खालामो नालाय बेयाव हाब्रुफोर फुनलायनानै रंजायो हाब्रु सार देरलायनाय
औ औ बिजाबफोरावबो फरायनो मोनदोंमोन नालाय ओं
औ नंगौ ओमफ्राय बे समाव जोंनिथिं बि बिदि आरो माने नांगोल जांख्रा होनबाथाय बेयाव हाजिरा खामलानि खोथा फैला। बेखौ हेफाजाब फैनाय लास नि खारन, जा नाय मानाय गासिबो बेनावनो जागोन नालाय।
औ।
दा बेखायनो बिसोरो बिदि राङारि जेबो माने लांनाय मानाय थ' नुवा आरो बेयाव, बे समाव। लास्टनि थाखाय माने जोब था साननि थाखाय हेफाजाब होनाय आरो जानाय लोंनाया बेनावनो थानायखाय बेफोरजोंनो दं। जानायखौ नु नुनो मोनो आरो जोंनिथिं।
औ।
ओ गोबां रोखोमै गोबां जायगायाव गुबुन गुबुन खालामो। नाथाय जोंथिं दासिमबो नुयो आरो बेफोर खामानिखौ।
औ।
औ ओनोंथांजों रायजज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोनबाय माइ गायनायनि बिस य मा मायखौ बांसिन बांसिनै गायो। माबोरैहाय गायो जेरै खोनाफेरै जोंनिथिं जायखौ नुफेराखै बेखौ खोनाबाय होन हौवासाफ्रा खोथिया फुनानै दि खालामना होनाय बेफोरखौ खोनानानै जोबोर गोजोनबाय आरो दे होनबा ना बेयावनो दोन्थ'नोसै जोंनि रायलायनायखौ औ।